औ अ आं नोंनाव माबा मोनसे नोंनिफ्राय माबा मोनसे सोंना मिथिनो लुबैदों आरो ओ नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंङो गोबां रोखोमनि आबाद मोननो हायो।
औ
जोंङो दायोथ' दिनै गायनानै गोलोम बोथोर आरो बियो माइ आबादफोरनि बोथोर माने गोबां मानसिफोरानो माइ आबाद बेबायदि गायगासिनो दंङ। गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माने आइ माइ आबादफोरखौ गायो आरो जोंनि बे ओनसोलफ्राव। आरो बेबायदिनो माइ आबाद गायनो थाखाय जोंनो मोनसेबो नांगौ जायो जि माइ आबादा माने अ बे हाजों गोरोबगोन बेखौ एसे नायलाय नांगौ जायो आरो। गोबां जों माइ मोननो हायो। बिदिनो दानि जुगावथ' गोबां बिदि माने एरि माइ होननाय दंङ बियो गोबां फेमास जागासिनो दायो। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माइब्रा जोसा माइब्राफोराबो गोबां गुबुन गुबुन आर्टिफिसियेल ओंखारबाय आरो दिनै। गोसोम पिंक कालार बेफोरबायदि। आरो लोगोसे बिदिनो रन्जित सर्न। बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि बे ओनसोलफोराव माने बांसिन बिदि बोसोरसेयाव खनसेल' मागायनायखौ नुयो आरो दा माखासे जागा फ्राव बिदिनो बोसोराव खननै गाहाम बार' मासाव बिदि गायो खायफा। जायफोरानो माने सुबिदा आरो दैनि सुबिदा बेफोरबायदि। जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे बिथिं माखासे मानसि बा जायहानो बिदि बारि हा दंङ बा बिदि गोरान आबाद खालामनो हानाय बिदि मैगं थाइगंनि आबाद बेखौ खालामो आरो बिसोरो जायफोरानो आरो मोजां मोनो बिदि आबाद खालामनो। नोंथांङाबो एसे नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो बेखौ एसे
जोंनियावथ' दा आं नुनो थांनायाव बांसिनानो माइ आबादखौ बानायनाय नुनो मोना। मानोना जोंनि ओनसोलाव बोरि ना।
बोरिना औ।
बेनि थाखाय आरो जोंनियाव ओरैनो मैगं थाइगंनि खेथि बानायनाय जायो। जेरै दा गोलोम बोथोराव मोननाय खांख्रिंखला होन ओ जो जोंनिथिं जोगोनार होनो। आरो मा थारुन आरो खुमब्रा बहल जिंखा औ बेफोरबायदिखौ बानायो आरो। जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने ओ बोरि जायगा दै थाया नालाय बे बिनि थाखायनो जोङो ओबांसिनानो माइ आबादखौ गायनाय जाया आरो।
गायनाय जाया
औ
नोंगौ।
नोंथांङा ओ नोंथां ओ माइ आबादखौ गायनानै नों नोंथांङा बेसेबां इनकाम फैयो आरो बेसेबां लस जायो? एसे फोरमायनो हागोन नामा आरो माबोरै गायोबा माइ आबादा मोजां जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा एसे?
खनायसे औ जोङो बिदि लस आरो बिदि प्रफिटनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नाथाय जोङो दिनैनि बे गोदान मुगायाव जोङो माने साइन्टिफिकेलि गोबां बिदिनो आउ दै बुंलाबाय एरि माइ बे एरिमाया माने माने बिगासेयावनो गोबां बिदि मादि माने माइ जायो होननाय खोनायो आरो आं माने फिथाइआ गोबां जायो होननाय खोनादों। आरो बेनि थाखाय माने बारा एसेबां माने दैनिबो गोनांथि जाया ना बुंदों आरो दै एसेयावनो जायो होनना बुंदों। खोनादों आं आरो फाननाय समावबो एसे दाम मोनो। बेबायदि बेसेना बांसिन होनना खोनादोंं आं बेनिफ्राय बिदिनो माने माइ आबाद बिदि खेथि खालामग्राफोराथ' बेबायदि एसेबां गोबां माने मुलाम्फा खौ मोना होननानै आं सानो जिहेथु दानि मुगायाव बेबायदि मोसौदों हालेवनाय बेबायदियाबो माने गोमालांदोंसै दै मानो होनबा ट्रेक्टर होनो गोनां जायो ट्रेक्टरनि भारा बेफोरो माने बहुद गोबां आरो लोगोसे बिथिं माइ गायनायावबो हाजिराफोरा थिनस' सारिस' सानसेयावनो आरो लोगोसे दाना माने गोबां बिदि एम्फौ एनलाफोरबो बिदि फैसैयो नालाय बिनि बेखायनो एम्फौनि हाग्रानि बेफोरबायदि मुलि सारनो गोनां जायो आरो गोबां माने बिदि जोथोन लाननांगौ जायो बेनिखायनो बेफोरावनो गोबां माने खरसा जायो आरो। आरो गाव गावनि जि हाल एवनाय सानफ्रोमबोनि खस्थ' खालामनाय बेफोर हाजिराफोरखौ माने हमोब्लाथ' माने गोबां जाहैयो आरो खरसा फ्राय बिथिं मोननायावथ' आरो एसेबां मोननाय जाया दा बेनिखायनो माइ आबादाव माने एसेबां बेबायदि मुलाम्फा हा मोननायखौ नुहुरा आरो नाथाय अब्लाबो जानो थाखाय नांगौना बेनिखायनो माने गायनो नांगौ जायो आरो माखासेफ्रा इदिनो माने जानायनि अनगाबो बिदि बुरजा बुरजा गायग्राफोरा माने गुबुनाव फानहरनाय जायो।
औ
नाथाय अब्लाबो माने खस्थ' आरो बे गायनाय बेफोरनि खरसाखौ हमोब्ला एसेबां माने मुलाम्फा मोना आरो। बे माइ आबाद मावनाया नाथाय बे गुबुन आबाद मैगं थाइगं खालामनायफोरा माने मोजां जुदि फार्स्ट बिदि प्रडाक्ट दिहुननो हायोबोला मोजां दाम मोनो आरो बाजाराव बेसेनफोरखौ मोजां मोननो हायो आरो जुदि बोथोरफोरा जुदि मोजाङै थायोब्ला अखा बांखा जेनेबोला जुदि इसेबां माने मालाबा बारहुंखाफोरबो फैयो नालाय
औ
बारहुंखा बिदिनो सारन्थाइफोर फैयो बेफोर जाहाथे बेबायदि खहा खालामाब्ला माने मोजां फिथाइ मोनोब्ला मुलाम्फा मोनो होननानै खोनायो आरो आं
औ
नोंथाङाबो इसे आरो फोरमायनो हागोन
अ' जोंनियावबो बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायाव जाय गिबिसिन फिसिनाय मैगं थाइगंखौ दिहुननो हायो अब्ला जोङो एसे इनकामखौ मोजां खालामनो हायो आरो ओमफ्राय उनावबाथ' जामलांबाथ' मैगं थाइगंनि फि बिफांफ्रा बोराय लांबाथ' बांद्राय फिथाइ थायाना
औ औ
औ बेहाय एसे खम जाहैनो नागिरो आरो आरो जायनो थाबसिन मैगंखौ दिहुननो हायो बेनो बांसिन फैयो आरो मुलाम्फाया ओ आरो जोंनिथिं बिदिनो ओ सा ओनसोल नालाय मैदेरफोर फैनानै जोंनिथिं एसे खहा खालामलाङो आबादफोर मोजां खेथिफोर जाब्लाबो बिसोरनो गाग्लिलाङो अबावबा जेंसिफोरखौ सिफायनानै गालाङो आरो फिन बेखौनो मोजाङै आबाद लाफिननांगौ जायो आरो बिसोरथ' खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ जायोना बेफोरखौ आरो जालांजोबो आरो
औ
ओरैनोथ' मैगंनि इनकामाव एसे मोजाङानो फैयो जाय थाबसिन दिहुननो हायो बेयो
ओरैनो नोंसोरनियाव जेनेबा बे बायग्राफोरा बेफारि थांनानै जायगायावनो लायोना ना नोंसोरो जेनेबा बे मार्केटआव लाबोयो
अ ओ खायफा खायफाया ओ न'आवनो लायो आरो खायफा खायफानो बाजाराव होफैनांगौ जायो आरो बे न'आव लायनायनि बेसेना एसे बेलेग जागोन आरो बाजाराव होफैनायनि बेसेना एसे बेलेग जागोन आरो आरो नोंनि जा ओ थामा सेरसे सेरनै बेदि केजि हिसाब फानोब्ला आरो बेलेग जाबावगोन दामा बेबायदि आरो
औ औ
औ आरो सोरबा सोरबा फायखारिफ्रा बिदिनो न'आव थांनानै खानानै लायो आरो गावसोरनो सुनानै लाबो थायो आरो ओ खायफा खायफा फायखारिफ्रा बिदिनो
ओ‌मालिखखौ खाहोनानै बाजाराव लांहैयो आरो बिनि बेसेना बेलेग जासिगोन बेबायदि आरो अ
दा नोंसोरनिथिं माने बेबायदि गुबुन आबादफोर फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि मावो ना मावा
अ जोंनियाव ओरैनो लेबु बा लेबु लेबुनि आबाद मावो आरो थालिरनि आबाद मावो आरो
मोजाङैनो जायोखोमा।
ओ ओरैनोथ' थालिर आबादाबो मोजां जायो आरो लेबुआबो मोजां जायो लेबुआ दाथ' ओ दाम गैया दा ओरैनो आलाय सिलाय सिरिलाबायनानै दङ' अ। जेब्ला दाम जागोन अब्ला लेबुआ खम जायो आरो फिथाइया। गोजां बोथोराव लेबुनि दामा एसे बांसिन जायो। ओ नाथाय गोजां बोथोराव लेबुनि फिथाइया खमसिन थायो आरो। बि
बेनिफ्राय जेनेबोला दानि मुगायावथ' फालांगि बेबायदि माने खेथि खामानि मावनाबो जेनेबा फालांगि खालामनानै गावनि न'खरखौ दानो हायो नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव?
ओरैनोथ' खस्थ' खालामबानो जोङो गावनि न'खरखौ आजादि सालायलांनो हायो आरो बे ओ मैगं थाइगंजोंबाबो बिदिनो आबाद मावनानै जोङो ओ गुबुन मानसिफोरखौबो नुयो जोङो जोंनि बर' आरो बेलेग बेलेग मानसिफोरखौबो नुयो जोङो ओ बिसोरो ओ मुलिजोंनो फोथाङो फिथाइफोरखौ। मुलिजोंनो लाखियो बिनि थाखाय बिसोरो बांसिन
बिसिनाव एक्सपिरेन्स दंना बिसोरो बांसिन मुलाम्फा जायो आरो जोंनियालाय मा गायनानै दोनबाय जे बेखौ ज ज नबो लानाय बांसिनानो जाया बाहैयो जोंनि मानसिया।
औ।
खम मोनोसै
औ।
औ औ।
ओ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
बुंनोथ' नो जाबाय आरो गोबां दङ' बुंनोथ' थ जोंना समाबो जाबाय नालाय उननि समफोराव जोङो सावरायबावसिगोन।
औ नोंथांनिफ्राय जेखिनि मिथिनो मोन्नानै गोजोननाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे होमब्ला नोंथां।